औ खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं नै फिल्डआव बेरायफैदों।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा बेलासिनि?
जानाया
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओम फाथो ओमफ्राय बाथोन दं।
अ गोथावनो माथो नोंथां बेदर गैया नामा?
बेदर गैया दिनै माइ गायनाय जायासैना ओंखायनो
नोंथाङा दायो फ्रियाव दं नामा?
दंनाया दायो फ्रिआवनो दं।
अ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सान्दों नोंथाङा टाइम होनो हागोन नामा एसे?
हागोन दे सों।
नोंथाङा आबहावानि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा जेन'बा आबहावाया माबोरै गाज्रि जायो आरो आबहावा माखौ बुङो बेफोरनि सोमोन्दै ओरैनो एसे जा हायो?
हायो हानाया।
दे बिदि बिदिबा बुंलांदो नोंथाङा।
आबहावाया जाहैबाय जोंनि बुहुमनि सोरगिदिं थानाय बिफां-लाइफां, बार, दै, हा गासैखौबो लानानै जों आबहावा बुंनो हायो। बे आबहावाया मोजांबो जायो बबेबा जायगायाव आरो बबेबा जायगायाव गाज्रिबो जायो। गाज्रि जानायनि जाहो होना जाहैबाय गोबां खरखानाफोरनि गाज्रि ओंखारनाय उखुन्दै जेहेरगोनां दै बायदिसिनाफोरनि थाखाय आबफाया गाज्रि जायो। मोजां आबहावाया बो जायो जों बिफां लाइफांफोरखौ गायबाय थानांगौ। जायगाफोरखौ जोथोनै लाखिनांगौ लेथ्रा खालामना दोननो नाङा। बेफोरबायदि खालामब्ला जों मोजां आबहावा मोनो आरो।
औ- औ -औ। आरो माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा नोंथां? जेन'बा गाज्रि जानायनि जाहोनफोरखौ। मारै गाज्रिखौहाय मारै होबथायो बैफोरनि सोमोन्दै।
गाज्रि जानायनि जाहोना जाहैबाय हाफोराव, जों बांद्राय हाग्रा फोथैग्रा मुलिफोर बाहायोना बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ। आरो हायाव हासार होनाय फोरखौ एसे बन्द' खालामनांगौ मानोना हाया गाज्रि जानायनि लामायाव फैयो। आरो हाग्राफोर फोथैयोब्ला बारहावाया दुंहाव थासारि सोमजियो। बेफोरखौ जों होब थिखांनानै सिखाफोरजों दानस्रांना दोननो हायो नाथाय बेफोर बिस गोनां मुलिफोरखौ बाहायनाया जोंनि थाखाय आजावथावना नङा। अब्लानो जों जोंनि आबहावा खौ मोजाङै लाखिनो हागोन।
नोंथांनि ओनसोलावहाय दायो आबहावाया माबायदि। दि जानानै दङ।
जोंनि आबहायाव दायो आबहावाया मोजाङानो, जोंना गामि गामियारि थाग्राना मोजां आबहायानो दङ।
बिदिब्ला आंबो आबहावानि सोमोन्दै एसे बुंनोसै नामा नोंथां?
बुंनो हागोन दे।
अ। आबहावा बुङोब्ला नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां -लाइफां हा दै बार जायफोर नुथाइफोरखौ जों उदां मेगनजों नुयो बैखौनो जों माने आबहावा होननानै बुङो नोंथाङाबो मिथिखागौ। आरो बै आबहावाखौ संरैत रैखाथि होनाया जोंनि साफ्रोम सुबुं माहारिनि बिबान नंगौना नोंङा नोंथां? मानो होनोब्ला जों आबहावा आरो मानसिजोंहाय माने एंगार हायै सोमोन्दो दंलायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो। बिफां लाइफ फाङा हगारनाय माखासे अक्सिजेन गेसखौ जों मानसि हारि एबा जिब जुनारा हां लानानै थांनानै थायो। आरो जों मानसि एबा जिब जुनारा हगारनाय। कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौहाय बिफाङा माने हां महरै लानानै। थांनानै थायो। बेबायदिनो जों माने बिफां लाइफां आरो मानसिनि सायाव सोनारनानै थायो। आरो बुंनो थाङोब्ला जों साब साफ्रोम मानसियानो बिफां लाइफांखौ गायथारनांगौ। बे नङादि बिफां लाइफां गायनाय समफोरावल जों बिफांखौ गायबा जाया मानो होनोब्ला? बिफां लाइफांखौ गायनाय आरो हाग्रा बंग्राखौ संरैखाथि होना लाखिनांगौआ जों सुबुं माहारिनि साफ्रोमनिबो बिबान मानो होनोब्ला जोंनि बारमणडलाव गेबेंनानै थानाय माखासे गाज्रि बारहावा जायफोरो मानसिनि एबा जिब जुनारनि देहायावहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैयो, बैखौहाय माने साखोन सिखोन खालामग्रायानो जाबाय जोंहा बिफां लाइफाङानो गुदि। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफां लाइफांफोरखौहाय गोबाङानो गायनांगौ। हायोबा जोङो बयबो सुबुं माहारियाहाय सप्तायाव फांसे गायबाबो जायो सप्तायाव नङालासिनो मास मोनसेयाव फांसे खरै गायब्लाबो जों आबहावाखौ संरैखा खालामनानै लाखिनो हायो आरो जोंहा आबहावा गेब्रे आबहावा गेब्रेनायनि माखासे जाहोनफोरा बेनो जाबाय जोंहा जायफोर बिदिन्थि बायदियै जोंहा नखराव बाहायजानाय माखासे गाज्रि मुवा जेरै मैगं मैलानि दाखोर दाला आरो प्लास्टिक बायदिफोरखौहाय दाबसे जायगायावनो गारालासिनो जानला मोनला जायगायावनो गारसारदिंना दोनोब्ला बैफोरनिफ्राय बैफोर सेव बैफोरनिफ्राय सेवनानै ओंखारनाय माखासे गाज्रि गेसफोराहाय मोनामोब्ला आरो बैफोर गेसफोरखौहाय जों सुबुं माहारि हारि एबा जिब जुनारा हां महरै आजावनानै लायोबा जोंनि देहायाव गोबां बेमार सोमजिनो हागौ जेरै बारगेबेंनायनि गेजेरजों जानाय बेमारफोरा जाबाय गुजुनाय खिनाय बिगुरनि बेमार बायदिफोरा सोमजिनो हागौ जायफोरनि थाखाय सुबुं माहारिनि जिउखौ बासायनो गोब्राब जानो हागौ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो बैफोरनिफ्राय गारजानाय माखासे गाज्रि बेसाद जेरै प्लास्टिक आरो बाहाय गारनाय दै बैफोरखौहाय ओरैनो जानला मोनला जायगायाव गारोब्ला बैफोरो सेवनानै मोनामनाय बायदिफोरा ओंखारोब्ला एबा बाराव गोसारोब्ला जों हां लाफायोबब्ला जोंहा गोबां बेमार सोमजिनो हागौ जेरै हां लानाय प्रब्लेम एबा बिखायाव गाराय बायदिफोर जानो हागौ एबा बिगुराव सिथर बायदि बेमारफोर जानो हागौ बेनि थाखायनो जों आबहावाखौ संरैखाथि लाखिनाया जोबोरैनो गोनां मानो होनोब्ला जों गासिबो जिब जुनार आरो मानसि हारिया आबहावानि सायावनो सोनारनानै थायो नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा आबहावानि सोमोन्दै आरोबाव
हागोनदे हागोन
आबहावाजों जों सुबुं माहारिया खाथिसिन सोमोन्दो दङ आबहावाखौ सोनारनानै जों थांनानै थायो आबहावानिफ्रायनो मोननाय फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफांफोरखौ सुबुं माहारिया जानानै थांना थायो बिफां लाइफां गैयाब्ला मानसिनि जिउ खुंनाया गोब्राब जागोन बेनिखायनो बिफां लाइफ फांखौ जेसेबां हायो एसेबां संरै गाथि खानाया मोजां बे फां गायनाया सम एबा कोन्दो थाया। बिफांखौ जों गोसो जायोब्लानो गायनो हायो। आरो बैफोर बिफांफोरखौ जों मोजाङै दै होनानै हाखौ मोजाङै जावनानै गायनांगौ। बिफांखौ गायनानै दोनोब्लाल बे थांगोन बे नङा। बिफांखौ जोथोन लायोब्लासो बिफांफोरा थांनानै थायो आरो।
औ-औ नंगौ नोंथां।
जेरै जों माइफोरखौ खोथिया फोनानै दोनब्लाल जाया बेखौ जों फुनानै गायस्लायनांगौनिबो गोनांथि जायो। गायस्लायनायखौबो जों मालाबा सम समाव दै नांगौ दै बांद्रायबा दैखौ खमायनानै होनांगौ। बेफोरनि सायाव नायबिजिरनाया गाहाम।
आरो आं फंनैसो बुंबावनि नोंथां आबहावा संरैखाथि होनायनि बेलायाव।
बुं दे।
बयबो मिथिखागौ नोंथाङाबो मिथिखागौ जोंहा माखासे मा होनो नैबे दानि गोनोखोआरि मुगा एबा जौगालु मुगायावहाय माखासे मा होनो जौगालु मुगाजों दिहुनजानाय माखासे मेडिसिन एबा मुलि बाहायनायनि जाहोनावबो जोंहा आबहावाखौ गोबां माने गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों नंगौनां नङा नोंथां। जेरै आबाद मावनायनि बेलायावहाय हाफोरावहाय माखासे से मा होनो एम्फौ फोथैग्रा मुलि एबा रासायनारि हासार बायदिफोरखौ बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा हाफोरा गेब्रेंनायजों लोगोसे आरो आबहावायाबो गुबुंले जानो हमनायखौ जों नुबोदों। जायनि जाहोनावहाय हायाव थानाय माखासे जिबफोरा थैनो हमो आरो बेनि अनगायैबो हाफोराव आथिखाल मुगायावहाय बांसिन माख हाग्राफोरखौ रजनो मोननायखौ नुनो मोनला जोङो मानो होनोब्ला जोंहा बांसिनानो आबाद फोथारफोराव बायदिफोरावहाय जोङो मा होनो रासायनारि हासारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बैफोर रासायनारि हासारखौ बाहायनायनि जाहोनाव आबादारिफ्रा गोबां मुलाम्फाबो जानो हमदों। जेरै दाबसे जायगायावनो गोबां रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनावहाय गोबां आबाद दिहुननानै गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां रांखौ आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जों बैफोरखौ नायोब्ला आथिखाल मुगायावहाय आबहावानि थासारिया गोबां गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों नंगोना नङा नोंथां? मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जों बेफोरबायदि रासायनारि हासारखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय आबादारिफ्रा आबाद फोथारावहाय बांसिन जेरै मोसौ मैसोनि खि एबा हासारफोरखौ लांनानै बायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो माखासे मिथिंगायारि हासार जेरै खान्ट्रिनिफ्राय बानायनाय हासार बैफोरखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदोनि मुगायावहाय बैफोरनि थाखाय माने आबहावाया गोदोनि समावहाय गोबां साखोन सिखोनै थायोमोन आरो मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय बांसिन दानि बायदि गिदिर-गिदिर माखासे दारिमिनफोरबो नुनो मोनामोन आरो बिफां लाइफाङआो गोदोनि समाव गोबांमोन आथिखाल मुगायावहाय जों नुनो मोनबाय जौगालु मुगाजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांलांबाय बांलांनायजों लोगोसे सुबुं माहारिया न लुनो थाखाय माखासे गोबां गिदिर-गिदिर हाग्रा बंग्रा एबा मिथिंगायारिखौ सिफायनानै बैफोरावहाय थानो थाखाय न' लुनो हमनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो मानसिनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय माखासे मिथिंगायारि समायना नुथायखौ एबा बिफां लाइफांखौ दान दानफायनानै बैफोराव माखासे गिदिर गिदिर दारिमिनफोर फसंनानै बैफोरनिफ्राय माखासे सानसेनि गेजेरावनो गोबां माने मुवा दिहुननायखौ जों नुनो मोनबाय जायफोर मुवाफोरखौ सानसेनि गेजेरावनो दारिमिनखौ सालियनानै गोबां बुरजा बुरजा दिहुननो हायो आरो बैफोर दारिमिनफोरनि ओंखारनाय उखुन्दैफोरानो बाराव गेब्रेंनानै थायोब्ला एबा जों बे थानायखौनो हां लायोबा जों बेराम जानायखौबो नुनो मोनबाय आथिखाल मुगायाव माने आबहावानि सोमोन्दै जों गोबां आबहावानि थासारिनि थाखाय माने गोबां गिदिर गिदिर गिदिर बेमार जानायखौथ' जों नुनो मोनबोबाय जेरै अ नोंथांजोंहा माने दायो टाइमाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
आंबो गोजोननाय मोनदों जादों औ दे‌।